हेलौ औ नोंथां खोनादोंना औ नों नोंथाङा मोजांना खबरा
औ मोजां नोंथां
औ आंनाबो मोजाङानो नोंथाङा दा औ आङो जिरायनानै दङ ओरैनो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव रायलायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन आं रायलायनो हागोन ना
जाग औ हागोन
दे ओ जोंहाथ जोंङो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बिबार मोननो हायो नङा होमबा औ बे बिबारफोरखौ जोङो खायसेखौ जायो खायसेखौ फुजा होयो नङा होमबा औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिबारखौ जायो
औ बुंजागोन सावरायजागोन जेरै जों खायफा खायफा बिबारखौ जों ओंख्रिबो जाजायो खायफा खायफा जों बिबारखौ जों खायफा खायफा माने जों बांसिन बिबारखौनो जोङो माने फुजा मारायाव जों माने होनाय जायो आरो
औ औ औ
जेरै गलाब बिबार जबा बिबार बेफोरबायदि बायदि बायदि बिबार खौ जोङो फुजा थानसालि थ नांखागौ नङा होनब जेरै जोङो थानसालियाव जोङो प्रहाद बा बावबोलाथ जोंनो बिबार बेथ नांखाथारगौ जेरै हाबा हुखायावबो जोंनो नांगौ जायो। जेरै हिनजाव गोदान बा बर' गोदान
औ।
जोंहा माला सुनो थाखायथ जोंनो बिबारखौबो नांखाथारगौ।
औ नांगौ औ।
ओमफ्रायथ' बिबारा थ जोंना ओंख्रि जानायखौ बुंनो थाङोबा जेरै सेफालि बिबार
उम।
ओमफ्रायो बासिखा बिबार जोंनि ओनसोलाव। थ बै दुमब्रु बिबारखौबो जायो अनला जायो आरोना ओमफ्रायथ बुंनो थाङोबा मा बुङोमोन बेखौ
खार खान्दाय खार खान्दायखौ जायोना जाया औ। खार खानदाय आं दुमब्रुखौ जाफेराखै
औ औ औ नै जोंनि ओनसोलाव जानाय जायो आरोना ओरैनो जोंथिं थाखा बिबार बा बेफोरखौबो जों माने अनला आरो भाजाबो जानो हायो आरो ना। औ नोंथाङा मिथिनाय खौ एसे फोरमायना होदो।
औ जोंनि ओनसोलावथ बे सेवालि बिबारखौ अनला जायो। आरो फाजाबो फाजाबो जायो आरो। आनिफ्राय। ओ खार खान्दायनि बिबार बेखौबो जायो। आरो औय सजना बिबाररो खौबो जायो। आलु जोंबो जायो बिखौ आरो अनलाबो जानो हायो आरो बिनि उनाव ओ सोरबा सोरबा बांसिन ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गाम्बारि बिबारा बेजोंबो अनला जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो आरोम ए सिमलि बिबार दंना सिमलि
औ औ
सिमलि थुलानि थुला जायोना औ बिनि बिबार खौबो आं फाजा जानाय नुनो मोन्दों आरो औ बिबदिनो ओ
बांसिन बिबार हो हो होनोब्ला जोङो ओंख्रि जानायाव बे बासिकि बिबारखौनो जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो आङो जोंनि ओनसोलावहाय औ इनि उनाव ओ फु जाहोनायफोरावहाय ओ बांसिन जबा बिबार आरो बै दावदै फुल गुफुर गुफुर बिबार दङना
औ औ
खौ होनाय नुदों आङो आनिफ्राय बै आ बे बेनि नामखौ मा होनोमोनथाय? ओ ग्रह फुल औ गेन्दि फुल ग्रह फु फुल ना मा बिदि बो बुङो आरोना बिखौ औ औ परा जिता अ' औ बिखौ आरो औ बे अपराजि दा होननायावनो आं मोनसे गोसोखांदों आरो। बे अपराजि थायाथ' निला खालारनि जायोना?
औ औ औ
बिखौ माने ओ बिबारखौ फोराननानै दोननानै बिखौ ओ ग्रिन टि हिसाबैबो लोंनो हा हायो आर होयो माने साहा बानायनानै बेबायदि लोंनायखौ नु दों आरो आङो। एनिफ्राय ओम खायसे बिबारफोरखौ आङो आबाद मावनायबो नुदों आरो जोंनि ओनसो सोलाव ओ बे बिबारखौ ए मा सेयामलि ना बि-बिदि बि बुङोमोन आरो बिख खौ आ बे बिबारा जोबोद माने बेसेन गोसा आरो बेखौबो माने ओ बेबायदि ग्रिन टि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो। किन्थु ओ जोंनि थिं बोसोरसे खालि मावनाय नुदोंमोन आङो। किन्थु बिदि मार केेटा जोंनिया गैया आरो बेव हाय जों फाननो हाया ओम जोंनाथ' माबा मोनसे आबाद माव बाथ' जोंनो मार्केटखौ नांथार नङा होमबा ओ औ जोङो आबादखौ मावनानै बेखौ मार्केट गैयिनि थाखाय बे आबादखौ बिदि मावनाय जानाय नुवासै आरो आङो।
औ औ
ओ नोंथाङा आरो मा मा मैगंनि बिबारफोरा जाजायो एसे बुंनो हागोन नामा?
आंथ' दा मुंखौ आं बारा गोसोआव गैया बै गोमो गोमो जि बारो बेखौ जों जेरै ओइ बे देनाय थिंखि जि बानायो बे बिफांखौ ओ गोसोआव फैदों आं दा खुनुलु नामा बुङो बे बिफांखौ ओरै बिनि बिबारा गोमो गोमो आरोना बेखौ अनलाबो जाजा जायो बा आलुफोर जों बेबायदि एवनाबो जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना जोंनि जायगायावनो आं नुनो मोन दों
औ औ
ओमफाय जों जेरै जोंनि ओनसोलाव मोनथियो आरोना खोमा बिबार होना मोनथियो आरो ना औ जों बे खोमा बिबारखौ जों माने दाउ बेदरजों बांसिन जों अनला जानाय खौ जोङो नुनो मोनदोंबा मिथिगौ आरोना बेथ जोंनि बरनि मोनसे बिराद आंगो आरो ना
औ औ औ जायो औ
आंगो होनना सानना लायो आरो आं ना मोनथिनायाव आरो
अ जोंनि ओनसोलावबो जायो बेखौ
औ
जोगोनार बिबारखौबो जायोना नोंथां? अ जायो अ दावउदैजों जायोब्ला बिराद गोथाव जायो। औ
जेरै जोङो
ओ
लाइबिबार बा बेसर बिबारह मोनसेयानो देलाय जों बिनि बिबारखौबो जोङो एवनानै जानो हायो दावदैजों ओरै धरमफोरखौबो द जों जायो बिलाइखौ रोजा जायो नालाय बियो बेफोरो ओ बेराम आजारावबो बिराद माने खामानियाव बाह खालामजायो आरोना धरं फुल बाबि बारखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो बेखौ आं मोनथिथला
ओ आं
गायावबा ओनसोव गुबुन गुबुन मुंजों माने मोनथिनो मोनो आरो
औ औ आंबो बारा सिनायासै माखौ होनदों जोंनि ओनसोलाव जानो हागौ गुब गुबुन मुं बुङो।
औ औ औ
उम
बिबारनि ओंख्रि बुंनो थाङोबा जों बांसिनानो माने सेवलि एबा सेफ फालि बिबारखौनो मोनथियो आरो ना बांसिन माने बियो एसे मोजांसिनबो मान मानो होनोबा जों बांसिन अनला जायो। सोरबाया माने नाजों रदब ना जायो सोरबाया बेदरजों अनलाय बेबायदि स संना जायो आरो ना
औ आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बारसिखि बिबारखौहाय बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ औ
औ
गोदोनि आबै आबौ मोनानो जानानै बे बिबारखौ जानानै देखायलां थांबाय नालाय
औ जोंबो जायो आरो ना बिस गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै औ आरोे फो ओ जोंनि थिंजाय आं खोनानो मोन दों बांसिन माने ओ जायफोर बिबारा हाय ओब फिथाइ थायो आरो ना माने बे जाजायो बा बिदि बायदि फिथाइ थायग्रा बेबायदि खौ आं फुजा होन नाय नुवाखै आरो
औ औ औ।
जेरै जोङो बिबार होननानै बुङोबा जोगोनार बिबार ना बेफोरखौ जोङो फुजाब फोराव होनायखौ नुवा ए ओरै औ बेनिफ्राय जायफोर माने जायफोरखौ जों ओंख्रि महरै जायोना बेबायदिखौ जोङो फुजायाव होआ आरो। उम जों मेनलि जबा बिबार बा गेन्दि फुल बा औ। दाावदै फुल बेफोरखौहाय बांसिन फुजायाव बाहायनाय जायो आरो
औ औ।
औ।
बेफोरखौ जोंनि फुजायावथ' नांखाथारगौ बे दाथ' बुंनो थाङोबा जोंनि बर'आव जेनेबा थानसालियाव फुजा माराय होबाथ' बेखौ नां सारग' नङा होनबा नों?
औ औ नांगौ।
जेरै जोंथ' बिबार बुङोबा जोङो जानाय ओं ओंख्रिनि बिबारखौबो जों माने बुंजाफायो आर ना जेरै जोंना थानसालियाव होनाय बिबारा एसे आलदा आ जों ओंख्रि जानायनि बेब बारा एस से आलदा मानो होनोबा जोङो गासै माने बेबायदि फुल एबा बिबार जानायखौ जोङो माने नुनो मोनो नालाय बेखायनो जोङो जेरै सेफालि फुल बेफोर बो बिबार बेबायदिबा थाखा बिबार बाबा सिखा बिबार। फोरखौ होनजायो आरोना। बिबार होनोबा जे जों ओंख्रि जानाय बिबारखौबो जों माने फुजा मारायाव होनाय
औ औ साना ओं
नोंथाङा मोजां मोनसिननाय बा नोंसोन नोंनि जायगायाव थानाय बिबार नों बांसिन माखौ मोजां मोनो?
ओ जानो ना माने नायनायाव स
नायनायाव समायना नुनाय मोजां मोननाय।
अ' नायनायाव समायना होनबाथ' आङो बांसिन ओ जबा बिबारखौनो आं मोजांसिन मोनो, मानो होनबा बियो बार' मास बारोना बेनि थाखाय आं बेखौ मोजां मोनो आरो। आरो जबाया ओ गोबां बेलेग बेलेग खालारनिबो दंना? गोजा, गुफ फुर, गलाब बेबायदिनो गोबां खाालारनि दं आरो। ओ गासैबो खालार नि जबा बिबारखौनो आं मोजां मोनो। एयो बार' मास बारो। बार' मास माने जायगाखौहाय समायना ला खियो ओ औ गुबुन बिबारफोराथ' माने दसे समनि थाखायल' दानसे दाननै दानथाम बेफोरबायदिनि थाखायल' बारोना? बेफोरबायदिखौ समायना नुयोब्लाबो बां द्राय मोजां मोना आरो आं औ
थां जोंना समा जाबायमोन नामा?
औ औ औ अ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ औ दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै।